हेल' हेल' औ खो ना
औ खोनादों।
अ नोंथाङा दा मा मावगासिनो?
ओ दायोथ' ओरैनो जिरायनानै दंथ'यो।
अ अ दसे सम फ्रिब्ला आङो नोंजों ओ जोंनि गोदोनि बर'फोरनि माइ गायनाय आरो दानि माइ गायनायफोरनि फारागथिनि बा सोलायनायफोरनि माखासे खोथा सावरायनो सानदोंमोन।
औ हागोन।
अ ओ जोंना माइ गायनाय होनोब्लाथ' जोङो गोदोनिफ्रायनो जोंनि बर'फ्रा माने आबाद ओ मावनानैनो जों गोदोनिफ्रायनो जाबोखायो नालाय
औ औ।
औ बेफोराव माने जोंना माखासे सोलानायफोर जाबोदों नङा होमबा?
औ।
ओ जेरै जोङो माने सिगांनि समावहाय ओ जों नुयोमोन ना ओमफ्रायो दा आथिखालाव जोङो माने गोबाङानो माने ओ ट्रेक्टरफोरजों हालेवनानै माइ गायनाय
औ।
ओ नोंसिनिथिंजायलाय ओ माबायदि सोलायनाय फैदों?
ओ जोंनि ओनसोलावबो दा बेफोरबायदिनो नोंथाङा जेरै बुंदों दा बेफोरबायदिनो सोलायनायखौ जोङो नुनो मोनो ओ सि गांहाय बेफोरबायदिनो मोसौजोंसो बांसिन एवनाय एवनानै गायनायखौ जोङो नुनो मोनोमोन ओ टे क्टरफोर दंमोनबाबो नै दानि ओ दा जि ट्रेक्टर गिदिर ओ हालेवो बेफोरबायदि ट्रेक्टराहाय गोदो गैयामोन होननानै जोङो खोनानो मोनो आरो थाबाबो बैफोरबायदि ट्रेक्टर हें ट्रेक्टर बेफोरबायदिया फिसाया दंमोन होननायखौ जोङो खोनानो मोनो आरो गोदोनि मानसिफोराहाय बुङो बेफोरबायदि मोसौजों
ए खोब मोजां जायोमोननो होननानै जोङो मिथिनो मोनो ओ दानिया ट्रेक्टरजोंसो बांसिन गायो नालाय बेफोर बिदिखायो बेफोरनिखायनो दानि आबादा बांद्राय मोजां जानायखौ जोङो नुनो मोना आरो आरो दानि हाफोराव हासार हासारबो होना हासारबो होनांगौ जायो
औ
गोदो-गोदो-गोद-गोदोहाय थ' बेफोरबायदि हासार बा बेफोरबायदि मेडिसिनखौ बाहायामोन होननानै जोङो खोनानो मोनो आरो दा खोब बेफोरबायदिनो हासार बाहायनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो खोथिया जेब्ला जोङो फैयो खोथियानि खोथियावबो जोङो हासारखौ फोग्रोनांगौ जायो आरो खोथियावहाय हासार होनांगौ जायो अब्लासो जोंनि खोथिया फुनो मोजां आरो जौवो आरो
ओम ओ जेरै दा नोंथाङा बुंनाय बायदिबा दानिया नोंगौ माने मोजां जालिया जब्ला मोसौजों हालौवोमोन नना गोदोनि समावहाय ओ मोसौजों हालायनायाव हालौवनाय माने हानि जेबो गेब्रेंनाय बा गुबुंले जानाय फैयामोन आरो ट्रेक्टरजों हालौवनानै माने जोंनि दा जिखिनि हा बेयो माने माखासे सेवलांबाय बा गेब्रेंलांनो हमबाय आरो आरो हासार होनायनि खोथा बुंदों हासार होनाया औ हासार होनानै जोंनि हाया माने गोबाङै गाज्रि जालांनो हमबाय बिदि नांगौ बायदि हासार हाया जेरै जोंनो फुलुं होयो नैफोरबायदि फुलोंहोनो हाला जाहैबाय बायदिसिना मेडिसिन हासार होनानै मानो मा होनना बुङो जोंनिया बे हायाव जि एम्फौ हासार होग्रा माने नैबेफोरो माने ओ हासार ओ रासायनारि हासार होनानै माने थैलाङो आरो बेफोरो थैलांनायनि जाहोनाव माने बै हासार होनो हानाय एम्फौ नैफोर थैलांनायनि जाहोनाव माने नांगौबायायदि हासार मोनलिया बिनि थाखायनो माने हाफोरा ओ गेब्रेंलांनो हमबाय आरो जोंनि माइ आबादफोराबो माने मोजाङै जानायखौ जों नुनो मोनला आरो दानिया
औ औ
औ ओ गोदोनि समाव आरो नुयोमोन माखासे बेबायदिनो जमा जमा बय सोरनियावबा न'खराव ओ सावरि बादालि जालायनाय आरो मा होनना बुङो बेखौ ओ नांगोल जां ख्रा ओ नैबेबायदिखौ जोङो नुबोयोमोन आरो ना नाथाय दानिया माने खम नुनो मोनो नैबेनि सायाव नोंथाङा माबाफोर बुंनो सानगोन नामा?
बुंफिननो हागोन नामा नोंथां?
ओ गोदोनि समाव जे जोङो जमा जमा न'खर न'खर सोरनियावबा माने ओ माइ गायलायनाय बदल जालायनाय आरो जोङो नांगोल जांख्राफोर खालामोमोन ना गोदोनि समाव हेलौ
औ
खोनादों ना
औ औ दानि दानि मुगायावहाय होनो थाङोबा हाल जांख्राखौ जोंनि निखै एसे खम नुनो मोनो गोदोहाय बेफोरबायदिनो सावरि बादालि जानायखौ खोब बांसिनमोन होननानै खोनानो मोनो आरो ओमफफ्राय दानिया एसे खम जाबाय सावरि बादालिबा दांख्रा बानाय बानायनाया नोंथाङा खोनादों ना
औ खोनादों औ
औ हाल जांख्रा होनो थाङोबा जोङो हालजांख्राखौ जे जेब्ला बानायो जोंनि आबादा जेब्ला जोबगोन अब्ला लास्टावहाय एसे थानायखौनो जोङो हाल जांख्रा बानायनाय जायोमोन दानिया एसे खमखौ जोङो नुनो मोन मोनो आरो दानियाथ' बांसिनानो बे बेफोरबायदि हाल जांख्रा बा सावरि बादालि जानायखौ एसे खम खालामो मानो होनोबा दानिया ओ ओ हाजिरा बा इफोरबायदिनो बदल गायलायनायखौ जोङो बांसिन नुनो मोनो आरो
औ औ मानो होनना बुङोबा माने दानिया बयबो मोजाङै सम होलायनो हाला नालाय
औ औ